औे। खोनादोंना? औ औ।
औ।
नोंथां मा खालामबाय दं? हेल' फोरदोंना? दा मा खालामबाय दङ? दा मा खालामनाय दङ नोंथाङा नोंथाङा फ्रि ना?
औ।
दा नोंथांनियाव मोनसे टपिक लानानै फन फन हरनाय जादोंमोन बे टपिकआ जाहैबाय जेनेबा लामा दालांनि सायाव हरदोंमोन आं रायज्लायजागोन ना?
मदल आरोबा
दा लामाया खमैबाबो एसे मोजाङैनो मोजां फैबाय दानि दिनाव सिगां सं लामाफोरा
उ
दै थायोमोन हाब्रु हाला थायोमोन जों हान्थिनाय एबा हान्थिनो थाखाय जों हा जेनेबा मोजां गस्ला मोजां लंपेन्ट गाननानै जुथा गाननानै जोङो हान्थिनो हायाामोनामोन स्कुलबा कलेजफोरावखमबा जोङो। मोजां जेनेबा मोजाङै थांनो हायोमोन दा जेनेबा लामाया फैबाय मोजां जाबोबाय दालां हाबो सिगां समाव औवानिमोन। दा दा बेखौनो सोंनो मा बायदि जानानै
औ औ औ।
औ।
नोंथांमोननि सिं माबायदि जेनेबा लामा लां माबायदि जानानै दं बे एसे फोरमायनो हागोन ना?
गोदोनि
औ औ औ औ।
औ औ खोनादों दा? हेलौ।
जोंनियावहाय जोंनियावबो खोनादों।
औ औ खोनादों खोनादों।
औ औ।
औवा फोरनि‌ बानायनाय जायो। बानायनायनि माबानाय जायोमोन आरो ना बुंनाय बांसिनानो बिदिनो खाबु दैबु जेनेबा थाबायनोबाबो मोजां गाननानैल थाबायनो हायामोन।
औ औ
गारि बिदिनो दैबान हानथिनायावहाय गोब्राब जायोमोन आरो ना लामा लामाफोराफोरा दालां नि जाखायोना
औ औ
ओमफ्राय जाबाय आ हाबा
हेलौ
उम
आरो ना खोनायासै एसे प्रब्लेम जानानै दंथावर नोंना हेलौ
खोनाबाय?
औ खोनाबाय खोनाबाय खोनाबाय
माने एसे खस्थ' जायोमोन आरोोना आगोलो।
हा हेल' औ खोनादों खोनादों खोनादों औ खोनाबाय खोनाबाय खोनाबाय
दा नोंथांमोननि एरियायाव दासिमबो जेनेबा औवानि दालां दंबावोना जेनेबा लामाफ्रा हाब्रु जेनेबा दै थाबावो ना मायो नोंथांमोननि जायगासिम एरियासिम?
लामानि लामायावहायथ बि गला बोरैबा दायो माबानाय जायो आरो थालायनाय जाखायो नालाय। फस लामा बेमफ्राय दुब्लि बारिफोराव थांग्रा बेनो माइ थांग्रा लामाफोरावर बिदिनो औवानि जानला ओमफफ्राय ओै माबा गय
अ
उम
औ औ औ
उम
हेल'
दायो दायो नोंसोरनियाव माबायदि सोलियो?
जोंनि थिं लामा दालां होनोब्ला जेनेबा लामाया सिगां समाव जोबोर गाज्रिमोन। हान्थिनाय लामा एबा थांगलौफोरबो जोङो हायामोन आरो। दा लामायाबो एसे मोजाङाव आपदेटआव फैबाय जेनेबा थंलि बे गार जाबाय माखासेया फाखानि जाबाय आरो दा दालां होनोब्ला दालाङाबो सिगांनि समाव औवानि दालांमोन दंफांनि दालांमोन। दा जेनेबा फैबाय जोंनियावबो दालाङा मोजां मोजाङैनो जाजोबबाय सिगां समाव दालां गैयि समाव जोङो जेनेबा औवानि दालां होनानै होयोब्ला जेनेबा दैबाना जायोबा दाथ' दैज्लां बोथोर जुदि दैबाना जायोबाथ' बे दालाङा बुखारोब्ला जेनेबा जों बानायनो थाखाय गोबां एबा गोबाव सम नांगौ जायो आरो जेनेबा दै राननांगौ मानि जोङो जालांहोनो हायाना नङ ना हेलौ।
मख द
जेनेबा औवानि दालां जेनेबा जों दुसिनो हायारि जोङो खारना जायोब्ला दै रानाब्लानो
उ
ज जोङो लुन हाया बेनि थाखाय जोङो हान्था मेला एबा थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय बै सर्ट लामा जेनेबा बारस'नाय लामाया जेनेबा दालां ह गि में हासि दस्त बेनि थखिदिंनानै जों बै जायगासिम सहैनो जेनेबा जोङो हान्थिनांगौ जायो। खोनादों ना हेल' हेलौ औ लामा औ दा स्कुलफ्राव थाङोब्लाबो सिगांनि समाव जोङो जोबोद गोजानजों थांनांगौ जायो। सर्टक लामायाव दालां गैयामोन औवानि दालां होयोब्लाबो जोंहा बुखारजायो। दैलांनि समाव बेफोरबायदिमोन आरो दा दालांफ्राबो मोजां जाबाय। फैबाय बे समाव बबेबा खना खनला थानाय जायगायावबो जेनेबा जोंनि एरिया सिङाव उनावहाय जेनेबा फैबाय थानाय समाव जालाङा मोजां जागोन होननानै आसा थियो आरो दा लामा होनोब्ला लामायाबो जोंनि एरिया एबा साइड सिं एसे प्रब्लेमैनो दंबावो एसे जेनेबा गाज्रियैनो दंबावो हान्थामेला खालामनायाव एसे जेनेबा थांब्र' फैब्रआव जों हाया जायो आरो बबेबा लामा साइदजों दंबावो आरो जोंनि एरियासिमबो दंबावो दा नों नोंथांमोननि एरियासिमबो बेफोर बादि लामा गाज्रि दंबावो नामा? खोनादोंना थाब थाबाय थाब थाब थाबाय थाब थाबाय हेलौ औ औ औ औ औ औ।
माने जोंनियावबो
औ औ।
दासिम माने माबा जाजोबाखै आरो ना दासामबो इसिबां मोजां जाजोबाखै जेनेबा कलेजफोराव थांनो बाबो फैबाय
औ औ औ खोनादों।
एसे नेटवार्कआ थाबथा थाबथा जागासिनो दं।
एसे थाबथा थाबथा जादोंमोन औ बुं
औ खोनादोंना दा जेनेबा बिदिनो जेनेबा एसे लामाया दस मिनिट नांगौ एबा दस मिनिटनि लामाया फन्द्र' मिनिट बिस मिनिट आरोना जेनेबा माबा लामाफोरा दलंफोरा जेनेबा मोजां नङाबाथ' जायो ना इसे दिगदार जायो ना अबवबा दै दाथ' दैलां ना आरो दै लामायाव जेनेबा औवानि जेनलाब फोरनि दालां थायोबा बिदिनो बुखारलाबायनानै होनो नागिरो आरो ना
उम
औ औ दा नोंथांमोननिसिम औवानि दालां दंबावो नामा दासान्दि?
औ दङ दङ औ दङ दायो दायो दङ ओमफ्राय जेनेबा आगोलावबो दङमोन आरोना।
जेनेबा बेफोरबायदि खोनादों ना दा जेनेबा बेफोरबायदि औवा दालां दंफांनि दालां जेनेबा लामा बेफोर लामा एबा दालांफोरा दासिमबो गाज्रियैनो दंबा इयुननि समाव जेनेबा फैबाय थानाय समाव मोजां जालांगोनखौ लुगैयोना लुगैया?
हेलौ खोनायासै खोनायासै
औ ना मोजां जाया जानोखौ लुुबैयो जों ना
औ औ औ
थाङो बिेनेबा हारसिं हारसिंनो थाङो दानिया गोबांसिनानो एसे मन्दिरनिखायनो साइसे सलायनानै थांनाय जायो नालाय।
लामाफोरा बायनानै जे दालांफोरा जुदि रनानै होनबाय बेनि थाखाय जेनेबा मोजां जाजानो लुुबैयो आरोना जोङो दा।
खोनादों खोनादों
मोजां बानाय मोजाङै बानायनानै होजानो लुुबैयो जेनेबा
औ
गोब स्कुल कलेजाव थांनाय लामा मफ्रायखैबायदि दं नामा
औ औ दा बुंनो थाङोब्ला ब्ला जोंनिनो हान्थानि बा थांलाय फैलायाव एसे थबाबो मोजां जायो ना लामा दालां मोजां ब्लानो ना? खोनादों हेल' खोनादोंना औ जेनेबा लामा दालां थायोब्ला लामा दालां मोजां थायोब्ला जोंनि थाखाय हान्था मेलानि थाखाय मोजां जायोना?
दा नोंथां जोंहाबो टाइमा जाबाय
औ